हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा औ आ दोनि ओमबा जों दिनै होमबा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों जानबुंनि सायाव एबा मबाइल फननि सायाव थांनो आं बे समखौ होग्रोनाय जाबाय दे नोंथाङा जुदि माबाफोर बे मबाइल फननि सायाव बुंनो हासा फिथायोब्ला बुंनो हागोन
औ मबाइल फननि बेलायाव आंनि साननाय बायदिब्लाथ' गोदोनि समाव जायनिखि जों मायाबाफोर ओ बबेबा दाबसे जायगानि खौरांफोरखौ मोननो थाखाय जोङो जेन'बा जों खौरां बिलाइ फरायनो गोनां जायोमोन बै समफोराव आरो ओमफ्राय दाथ' आरो सोरबाफोर मायाबाफोर प्रब्लेमसफोर जादोंब्ला जोङो कल खालामनानै जोङो सोंहरनो हानाय जाबाय आरो गोदोनि समावथ' जों लाइजाम लिरनानैसो फाथायहरनाय जायोमोन सोंहरनाय जायोमोन
औ नोंगौ
मबाइल स मबाइल सार्टआ जोंनि सुबुंफोरनि बेलायाव गोबां हेफाजाब खालामो जेरै मेथाइ खोनासंनाय ओ भिडिअ'सफोर नायनाय
औ
ओमफ्राय अन खालामनानै मोजां गाज्रिजों सावरायनो हायो जायनि जाउनाव औ जों मबाइल फनजोंनो मोजां गाज्रि सावरायलायनानै जोङो खोथाफोरखौ माने सेयार खालामनो हायो आरो जों जों मबाइलनि गेजेरजोंनो गोदोनि समाव जोङो थां नानै नायोब्ला बै समफोराव जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' जागौमोन आरो
औ
लाइजाम लिरनानै पस्ट अफिसाव थांनानै बे लाइजामखौ गुबुन जायगायाव फाथायहरनाय आरो आरो बै सासे जों जायनो लाइजाम हरदों बेबो लाइजाम लिरनानै जोंनो फाथायहरनांगौ जायोमोन आरो जायनि थाखाय गोबां सम नांगौमोन जों खौरां मोनसे मोननो थाखाय आरो दाथ' जोङो कल खालामनानै सोंहरबानो रायज्लायबानो मोनो आरो
औ नंगौ
जों मबाइल फनस बाहायनो नांगौब्ला नोंनो खालि सिमल' नांगौ आरो बे सिमनि सिङाव जोंनो रिसार्ज नांगौ नङा होमबा बे रिसार्ज जोंनि रिसार्जनि सायावसो जोङो फनखौ रायलायनो हायो आरो आंनिबा मबाइल फना जोंनि उम मानसिफोरखौ गोबां हेफाजाब खालामो बेथ' बिराद मोजां जिनिस आरोना दाबोथ' जों जेन'बा मबाइल फननि गेजेरजोंनो रायज्लायगासि मोजां गाज्रि ज्रि नङा होमबा दाथ' जों मबाइलनि सायाव रायलायदों औ मबाइला मोनसे सुबुंनि गोनांथार मुवा बेसाद आरो
औ
दानि मदार्न जुगाव बेखौ बयबो बाहायो आरो दानि दानि दिनावहाय औ नोंथाङा अब्ला बे मबाइलनि बागै माबाफोर बुंनांगौ जेनबा बिदि बाथ्रा दं नामा गोनांथार बाथ्राफोर
अ नोंथाङा नोंथाङा जेरै बुं हाबाय ओ मबिला ओ जोंनि थाखाय मानो एफा मा होनो गोनांथि ओ नोंथाङा दा जेरै ओ बुंबाय जे मबाइल फननि दा-दारैसो जोङो बेबायदि ख बरफोर लानो हायो सिगांनि दिनावहाय बिदि लाइगजाम हरनानै पस्ट अफिसावहाय दैथायहरनो गोनां जायोमोन नाथाय माबेल फना दायो ओ गोबब गोबां बेबायदि गोरलै जाबाय आरोना जोंनि थाखाय मानो बुङोब्ला मबाइल फन गैया ब्ला जोंनि बे थांना थानायावबो गोबां बेबायादि प्रब्लेम सो जागोन जेरै गोदो बेबाय दि मबेल फन गोयैआव गोबां बेबायदि प्रब्लेमफोर जायोमोन जेरै सासे फिननो गुबुन सासे मानसि जों गोजानाव थाब्ला रायज्लायनो थाखाय रायज्लायनो मोनामोन गो आरो आरो बेल' नङा नाथाय ओ माबाफोर सोलोंनो गोनांफोर दङब्लाबो गोदोथ' आरो किपेट फनसोम बेयावहाय जास कल' खामजायोमोन आरो गुबुन बेबायदि जेबो खालामजायामोन नाथाय दायोथ' मर्दान जुग नालाय बेबायदिनो गोबां स्मार्ट फनस फोरा ओंखारबाय आइफन फन एनरयद गोबां बेबायादिनो बेयावहाय जोड़ो ओ गोबां बेबायदिनो ओ इस बुुसतुफोरखौबो मोनो आरो ना जेरै गु गोलाव जोङो माबाफोर मोनथिनो लुुबैयोब्ला नायनो हायो सात जिपिटि दङ जेमिनि दं। दङ दायो बेयावहाय गोबां जों मोनथिनो हायो आरो आरो बेल' नङा ना थाय मबाइल फनसनि थ्रुयैबो जोङो जोंनि मेम'रिसफोरखौहाय केपचार खालामनानै दोननो हा यो फट'स भिदिअसफोर बेफोरबायदि खालामनानै
औ
ओ जायखौ जोङोहाय ओ दान्दिसे बे गोजोननाय समखौहाय जोङो ओ हदायनि थाखाय बेबायदि केपचार खालामनानै लाखिनो हायो जाहाथे गोसो जाब्लानो जोङो बेबायदि ओ नायनो हायो बा ओ जोङो नायनानै गोजोननाय खौ लानो हायो आरो बै समफोरखौहाय गोसोखांफिननो हायो। आरो बिल' नङा ना थाइ ओ मबाइल फनसनि थ्रुयै गोबां बेबायदि खहाबो जा जालांदों मानो बुङोब्ला गोबां बेबायदि स्टुदेन्सनो जा गोबां सुबुंफोरानो जा या बेबायदि मबाइलस फनावहाय गोबां बेबायदि एडिक्टेड जालांगासिनो दं आरो ना जुदि फरायनाय समाव बेफोरबायदि मोनसे जुदि माबाफोर कुइसन सार्च खालामनो ला दोंबा माबाफोर सोंथि बेबादि मिथिनो लुगैदोंबा सोंथि फोरखौहाय नायनो थाखाय खनसे मबाइलखौ जुदि अन खालामबायब्ला बेखौ नायनायजों लोगोसे से गुबुन मोनसे एपाव थांनानै स्क्रल खालामनाया बारा जायो जेरै पास मिनिटनि थाखाय जुदि नायनो हमदोंब्ला नायै नायै बेबायदिनो आधा घन्टा एक घन्टा बिदि जा लाङो आरोना नायै नायैनो बियो जोंनि टाइमफोरखौबो गोबां खहा खालामदों जुदि जोङो ओ लिमिटाव बाहायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय मोजां नांगौ समाव जों बाहाय आरो नाङि समाव दोनथ'बाय बेबायदिब्ला मोजां आरोना ओ बेबायदि दिब्ला जोंनि ओ बेबायदि ब्रइ फोरावबो एफेख खालामा दायोथ' जोङो गोबां बेबायदि नुनो मोनो गथफोरा उन्दै उन्दै गथनो बेबायदि समार्ट फनस बाहायनो रोंग्रा जाजोब बाय आरो ना ओनन्दैनिफ्रायनो बिसोरो माने मबाइ जों गेलेग्रा बेदि जाबाय गोदो गोदाय थ' उन्दै उन्दैबा बेबायदि गेलेग्रा बुस्थुफोर होयोमोन ओ फुथलाफोर बा गारि फिसा फिसा गेलेग्रा बेफोरबायदिदोंसो गेलेना देरबोयोमोन नाथाय दानि मुगायाव गथ'फोरखौ नायोब्ला उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि मबाइल फनजोंहाय देरबोनाय नुदों आरो ना उन्दैनि निफ्रायनो बिसोरो मा होनो मबाइलफोरखौ माबोरै इउस खालामो माबोरै इउटुब नायो बेफोरखौ मिथिखाजोबनाय आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे उन्दैनि ओमफ्रायो जुदि मबाइस फन फोरफोरखौहाय गथ'फोरनोहाय होयोबा बिसोरनि मा होनो ब्रेनावहाय बियो इफेक्ट गोगलैहैयो मानो बुङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो बे बुस्थुवहाय बिसोरनि हराव हाबबोगासिनो दङ आरो बाहेरा बेबायदि जेबो बेलेग एकटिभिटिफोर खालामनाय जायनि जाहोनाव बिसोरनि ब्रेनाहाय बे जानबुंजोंहाय एडिक्टेद जालाङो गारनो हाय जालाङो आरो इयुनावहाय बेनो गोबां बिदि समायसाफोर लाबोयो जाया माबाफोर खालामना लागोन आंनो मबाइल नांगौ बेबायदि गोबां जा माबा फोरखौहाय नुबोदों आरो ना बेबाय बे रोखोमनि घटना जानायफोरखौहाय नुबोदों आरो दानि मुगायावथ' नायनो थाङोब्ला ओंखाम जानाय सिन्था मबाइल मबाइल नायनानैसो ओंखाम जानायखौ नुबोदों बेबायदि गोदोथ' ज' ज'यै ओ जोंनि न'खरनि मानसिफोरजों न'खरजों मोनसे टेबोलावनो बा टेबोल नङाब्लाबो ज माहैनो ओंखाम जानायफोरखौ नुबोयोमोन नाथाय दायो गथ'फोराहाय मबाइल फनजों लोगोसे ओंखाम जानायखौ नुदों एक्सट्रा जालांनायखौ नुदों गावनि रुमावहाय लांनानै मबाइल नायै नायै बेबायदि ओंखाम जानायफोरखौहाय नुदों जायनि जाहोनाव न'खरजोंबो बेबायदि गोजान जानायखौ नुलांदों आरोना मबाइल फनल' गोरोबाय थानानै गावनि न'खराव मा सोलिगासिनो दं मा सोलिया गाहाम गाज्रि मोजां गाज्रि जेबो रायज्लायनो बेबायदि सम होनो हायि बायदि जादों आरो बेबायदिनो लोगोफोरजोंबो बेबायदि गोजानाव थानाय बायदि जादों आरोना मानो बुङोब्ला गोदो थ' बेबायदि गथ'फोरानो जा सेंग्रा सिख्लायानो जा लोगोफोरजों बे मबाइल गैयि समावहाय ज' ज' बेबायदि ओंखारज्लायोमोन लोगोफोरजों ज' ज' गेलेलायोमोन नाथाय नाथाय नाथाय दायो मबाइल सन ओंखारनायनिफ्रायनो गावबा गाव बेबायदि जाजोब्बाय आरो नांगा गावबा गाव गावनि दुनियायावनो थानाय बेबायदि जाजोबबाय मबाइलजोंनो गोदोबाय थानाय ना ना बाहेरायाव ओंखारो ना गेलेनो ओंखारो ना लोगोफोरजोंनो ज' ज'यै रायज्रायै यो बेबाय बेनि जाहोनावनो गोबां बेबायदि बाहेरा नलेजफोरखौहाय गथ' फोरा दानिया मोनला मानो होनब्ला बिथांमोना न' सिङावनो हाबसुबाय थानानै बेबायदि म मबाइल फन बाहायबाय थायो जायनि जाहोनाव बाहेरायाव मा सोलिगासिनो दं मा सोलियाखै मोनथिनो हाया आरो बाहेरनि गियानखौहाय मोना जायनि थाखाय जाहोनाव बिथांमोनहा गोबां बेबायदि एक्टिभिटिसफोरखौबो रोङि जालाङो बेबायदि फिजिकेल खामानि रोङि जालाङो बिथांमोननि खर'आ गाज्रि जालाङो मबाइल फ मोनाबानो फाग्ला बायदि खालामनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनदों नाथाय बेखौ गुबुन फारसेथिं दोननानै मोजां फारसे नायनो थाङोब्ला मबाइल फनाहाय जोंनि थाखायबो खहस खालामनानै होदों सासेजों सासे कनटेक् खालामनाय आरो बुंनो थाङोब्ला दाथ' भिदिअ कलफोरबो खालाम जायो जेरै‌ सोरबा सासेखौ नायनानै रायज्लायनो गोसो जादोंबोला बेबायदिबो रायज्लाय जायो आरो जुदि बि टेक्स्ट खालामनोबा टेक्स्ट बो खालामजायो मेसेजेस खालामजायो आरो गोबां बेबायदिनो
दा नोंथांजोआ बुंनाय बायदिब्ला सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला जेनोखि सिगांनि दिनाव जोङो केपेड मबाइलजोंसो रायलायनो मोनोमोन नङा होमबा बै दिनावहाय बै समावहाय जोङो टु जि बिदिनिफ्राय जोङो जागायजेननो होबाय नङा होमबा मबाइल्सखौ आरो जेनेबा नेटवर्कखौ मबाइलस सालायजेन सालायनो जोंनो नेट नेटवर्क नांगौ औ बै समावथ' जोंनाव जोंनाव केपेटसो दंग्रोयोमोन बिनि उनावसो जों गोबां फिचार्स मोननो थाखाय नङा होमबा जौगाहोनो थाखाय नेटवर्कखौ बिनि थाखायसो जोनथोम ओ थ्रिजि फरजि फाइभजि इ बेफोर बेफोरबायदि माने फेसिलिटिसखौ जों मोनबाय आरो ना
औ नंगौ औ
नि मबाइल ओंखारदों गोदान गोदान फिसार्स सोनानै होदों नङा होमबा जाय फिसार्सनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ बाहेरा माबाफोरखौबो जों बे गोदान गोदान फिचार्साव नुनो मोनो आरो खृम गोदान गोदान मबाइल ओंखारदों गोदान गोदान फिचार्स ओंखारदों औ दाथ' जेरै मबाइलफ्राव गोद निस गोदोनि समाव ट' केपेदआव बांसिनखौनो गान दामनाय भिडिअ नायनाय बेफोरखौ नुवामोन आरो ओफाय दानि मबाइल मबाइल बे केपेटनि मबाइलावनो खायसे मबाइलफ्राव भिडिअ नायजायो गान दामजायोमोन आरो थेवबो दा बेफोरनि बेलायैबो एक्सट्रायबो दा मबाइल गिदिर ओंखारनायनिफ्राय एनड्रयड ओंखारनायनिफ्राय माने बेफोरबायदि फिचार्सफ्रा फैबाय आरो
औ
औ दायनि थाखाय जोङो माबाफोर भिडिय' नायनो बा सोरखौबा भिडिअ कल नायनो जोंनि थाखाय बे गोरलै जाबाय आरो सुबुंफोरनि
औ औ औ अ अबनिया जों दिनैनि थाखाय बे सेयावनो जासो जासिगोन खोमा ओ जों जोंनि बे जानबुंनि सायाव बा मबाइल फननि सायाव सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै ओ नोंथांनिफ्रायबो जोबोद बेबायदि सोलोंनो मोन- बाय आङो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय था गोजोननाय थाबाय जेनिखि नोंथांनि नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंबाय मबाइल्सनि बागै बे औ दे जागोन गोजोनथोंसै नोंथांसिम दे